हेल' औ नोंथां गोजोन बेलासे।
अ
औ नोंथाङा आबादनि बागै फंनैसो दुब्लिबारि फोथाराव एबा मा मा मावनाय जायो बेफोरनि एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि हामलायनाय थाबाय।
अ औ गोजन बेलासि औ
अ नोंथां नोंथाङ आंखौथ' आबाद मावनायनि एबा खामानिफोरनि बागै सोंदोंमोनना नोंथाङा?
औ औ
नोंथां अ अब्ला आं बुंलांसै आरोना नोंथां। नोंथां खोनासंलां हारि जाहाथेयाव नोंथाङा खोनासंलां
औ औ
दे अब्ला बुंनोसै नोंथां ना?
औ औ दे बुंदो दे औ
खामानिफोर एबा मावनांगौ हाबाफोर ना नोंथां?
औ औ औ
आबाद मावनाया सुबुं समाजनि गाहाय जिउ खुंथाइनि राहा आगोलाव समनिफ्रायनो सुबुङा आबाद मावबोदों आबाद मावनो थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ जायो। बेे खामानि फोर। खौ सम बादियै आरो फसल बादियै आलादा आलादा जायो। गासै आबादनि खामानिखौ खामानिफोरा जाबाय नोंथाङा खोनादों ना अ बेयाव दङ आबादनि गिबि खामानिया हाखौ सायख'नाय। आरो थियारि खालामनाय। बबे फुलि गायगोन बेनि सायाव हा सायख'नांगौ।
बै आबादनि बै आबादनि थाखाय।
औ औ औ।
गोथां गोसोम हा मोजां हाखौ सायख'नायनि उनाव हासार। दमफां दालाइ बुथारनानै हाखौ गोग्गो खालामनाय जायो।
औ औ नोंथां औ।
बेनि उनाव हा जाव जावनाय हाबा जागायो। गामियाव नोगोरजों आथिखालाव
औ औ।
जों हा जाव हा हालेवनाय जायो।
औ औ नंगौ।
हा जावनायनि गाहाय थांखिया हानि सिगाव अख्रां हाबहोनाय हासारनि रायखौ बुथारनाय।
औ नंगौ औ।
अ हाखौ गुरै खालामनाय हा जावनायनि उनाव मै लानाय एबा सिफायनाय हाबा मावनाय जायो जाहाथे हाया समान जायो आरो दैया मोनफ्रोमबो जायगायाव सहैनो हायो। नोंथां खोनादोंना नोंथां अ आरो बेनाव। सार होनाय आरो हानि आसार होनाय आरो हानि साबखौआव बांहोनाय हा जावनायनि उनाव हाखौ ओम खालामनो थाखाय खौ मोजां खालामनो थाखाय सार होनाय जायो हासार होनाय जायो। हासार बा मोननै रोखोमनि गोथां हास सार आरो अ नोंथां अब्ला र' नोंथां दोंबावो नोंथां।
अ अ नंगौ दे औ।
आबादनि जोबोद गोनांथार बाहागोआ बिजों मोजां बिजों सायख'नो। हायाब्ला आबाद खहा जागोन।
औ औ औ।
अ बेजों सायख'नायाव नोजोर होनांगौ नोंथां ना। नङा होमबा औ बेराम नङै बोसोर बादियै। दिहुनथाइ बांसिन होग्रा बिजोंखौ दैजों स्रांनानै मुलि लगायनानै गायनाय जायो।
औ नंगौ औ।
नाया मोननै राहाजों जायो। अ नंगौना नोंथां जेरै जों मैगं गायनाय मै गम माइरंनि बिजोंखौ हायाव स्रांनानै गायो।
औ नंगौ औ।
औ
औ
ओमफ्राय नोंथांनाव फुलि गायनायनि उनाव दिनै जोबोद गोनांथि जायो अखाया सम बादियै समबादि गाबगाङा बेनिखायनो दै जागायनायनि राहा लानांगौ आसामाव गाहायै अखा दैजों जेब्लाबो खालि मै आरो
औ औ औ ओ
नोंथां आरो दंबावो दै नोंथां
औ नंगौ औ नंगौ दे
फुलि गायनायनि जिबा अबा नैजि साननि उननिफ्रायनो हास सारा
औ
थाजा खालामो गाजा मोजां खालामो
औ नंगौ औ औ
हासार फसलनि आदार दै आरो साननि सोर सोरखौ सोबनानै लायो साननि सोरांखौ सोबनानै लायो नोंथां अ ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां आंनो?
माय आबादनि बागैना नोंथां आं डाइरेक्लि माने जेनेबा अजि जिहेथु जोङो जेन'बा जोंनि गामिनि बाबै एसे फोरमायनानै होगोन नामा नोंथां? मा मा ओरै मै मावो बेफोर बि सायाव ना मोनथां औ बिदियाव जोङो गिबियावनो खालाम ग्रोनालायो माइखौ गायनो थाखाय गिबियाव जोङो ओ हाल एवगोरनानै लायो जिहेथु ओ खोथिया बेनिखौ जोङो आरो बे बेनि उनाव हालेवखांनायनि उनाव जोङो माइग्लिखौ सोमनाय जायो दैयाव ओ साननै एबा सानथामसो ओ आरो बेनि उनाव जों बोखांनानै दोनो साननै सानथामसो आरो बेनि उनाव जोङो बै जिहेथु हालेवनाय ओ जि माबा मा होनो मोनलाय बेखौ हाखौ जों जिहेतु बेयो मोनगोन अब्ला जों बेखौ फोनाय जागोन आरो बे फोखांनायनि उनाव जिहेथु थामजि आरो थामजिबा
अनथा
फुनो थाखायब्ला जनाय जायो औ दंबावो र' नोंथां आरो फुनायनि उनाव जोङो गायनो थाखाय जोङो हाखौ जोङो हालेवनानै लाग्रोफिननांगौ गोनां जायो
औ नंगौ नोंथां
बेयाव जोङो गायखांनाय गायनो थाखाय जोङो बेखौ फुनाय आरो बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ बाननानै लाङो नोंथां औ आरो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो माइखौहाय गायनाय जायो आरो गायखांनायनि उनाव जोङो माखासे जे ओ बिदिनो थामजि आरो थामजिबा बा थामजि थामजिनसोनि गेजेराव जोङो माखासे ओ हासार एबा मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो मानोना जाहाथे बे माइ माइ आबादा मोजाङै मोजां जाथों बेखौ बेनि थाखाय जोङो बे हासारखौ ओ बानायनाय जायो ।औ औ बाहायनाय जायो ओ जाहाथे बियो मोजाङै मोजां जाथों आरो जोङो बेयो माइया माइ आबादा आरोबाव बेयो फिथाइ थायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हानाय जायो। खासिजों आरो हाखांनायनि उनाव जों बेखौ बाननानै लाबोयो। आरो बाननानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ आरो बेखौ नानाय जायो। सिंफोराव दानि जुगावथ' मोसौजों नालाय नानायानो गैला न' नोंथां?
ट्रेक्टरजोंसो नायो दानि जुगाव ओ नंगौ नोंथां।
ओम दा बेखौ नाखांनायनि उनाव जोङो माखासे बिदिनो ओ जायो एबा सोरबा सोरबाबा बिदिनो गलाफोराव फानो। आरो जों बिदिनो गोबां रांखौ औ ओमफ्राय नोंथाङा एसे बेफोर
माने जों आरो नोंथां बेनिफ्राय आरो माइनिफ्राय जों फिथाइ मोनो जिगाब मोनो बेथ' नंगौ।
परिमालाबो बेफोरनि सायाव एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आं आरोना नों
आरो आबाद मावाबा आबाद मावाब्लाबो जों थांना थानो हानाय नङा नोंथां ।थांना थानो हाया नोंथां नङा होमबा बे बाथ्राया? मानोना जों आबादखौ मावथारनांगौ। औ ओमफ्राय नोंथाङा बेनि बागै आबादखौ मानो मावो बेनि बागैनो एसे फोरोंबावनो हांगोन नामा
औ हागोन नोंथां हायो। औ औ औ औ आबाद नङाब्लाथ' जों सुबुं माहारिया थांना थानो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बे आबादाव गोबां माने बे आबादजोंसो जों सुबुं माहारिया थांना थाखायो नालाय बेनिखायनो आरो आरो आं सानो बेनिखायनो जाहाथे बयबो बे
ओमफ्राय नोंथां माबाफोर दंबावो नामा?
जोंनि गा एबा जोंनि आदार जाग्रा मुवा बे नङाबा थानो हाया आरो ना।
अ हाया आरो नोंथां नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
अ हागोन नोंथां। दा जाहाथे नोंथांनाव आं मोनसे बुंनोसै माइखौ जाहाथे जों मोजां खालामनो थाखाय मा मा होनांगौ नोंथां?
ओम जों माइखौ एसे मोजां खालामनो थाखाय जोङो हासारनि थाखाय गोनांथि औ हासाराव
ओमफ्राय नोंथाङा हासारनि नाम बिदिनो ससे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा फोरमायनानै अ मा मा हासार थायो नोंथाङा बुंना होदो फोरमायनानै
बे हासायना हासाराव जोङो रा रासायनिक हासार मोनो जेरै ओ बिदिनो कटास हासार आरो इउरिया हासार कस्पेट हासार बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनाय जायो।
दै फोरबो सारनाय जायो औ नोंथां औ बे मुलि सारोब्ला जाहा थे बे माइआव एमफौफोरा जानो हाया आरो बे हासारखौ जुदि सारोब्ला एसे साफा मोजां माने माइआ मोजां जायो आरो खोथाया बिनो औ औ औ औ औ मा माइ फिथाइखौ जों मोजाङै मोन
जों मुलि आबाद माइखौ मोननाय नङा नोंथां नङा होमबा मोजां जानाय नङा मोननाय नङा मोजाङै
औ औ दे बिदिब्लालाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोंना समा
आ जोंनिया टाइमआ जासै नोंथांसिम आंनिफ्राय गोजोन सानजौफैनि गाहाम हामनायनि जासिहरनाय थाबाय नोंथांजों माबा सोंथि सोंलायनानै मोजां मोन जों गोसोखौ जाथे नोंथाङा माबायसा मोनदों नोंथाङा माबायसा मोनदों? दे अब्लालाय नोंथां